नोंथां हेलौ अ खोनागासिनो नोंथां खोनादों ओ नों नोंथाङा जुदि नैबे समाव उदाङै दंफयोब्ला जेबो बेस्थ' नङाब्ला आं नोंथां नैबे समाव मोनसे आयदाखौ लानानै सा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
माने आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय। सोलोंथाइ इडुकेसन बे सोलों बिनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदों। जोङोथ' नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला
जोङो मायबा मोनसे जिनिस मायबा मोनसे रोङि बेसादखौ रोङि खोथा बाथ्राखौ जों सो लोंनायखौनो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ-नंगौ नोंथां।
फरायसालिनि। फरायनाय, लेखा फरायनाय, लिरनाय बेफोरखौल' जोङो सोलों। होननानै बुङा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला। आंनि मिथिनायाव माने नोंथां जाय जिनिसखौ जोङो रोङा। बे जिनिसखौ जों सोलोंनायानो मोनसे सोलोंथाइ। जेरै-गिबियावनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला। गिबि फोरोंगिरिया जोनोम जाजेननायनिफ्राय जोंनि बिमा-बिफायानो। जोंनि फोरोंगिरि। दा जोङो जोनोम जाजेननिफ्राय गिबियावनो जोङो।
ओ बिमानि राव, बिमानि रावखो जोङो सोलोंजेनो नोंथां। जाय बिमानि गोरबोआव जोङो जोनोम मोनदों। बे बिमानि रावखौनो जोङो फोरोंजेनो सोलोंजेनो। जिहेथु जोङो उन्दैनिफ्राय जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बिमानि गोरब। बावनो थायो बिमानि जि मोनसे। ओ बिमाजोंनो जोङो गुलि-गुलि थायो बेनिखायनो। बिमाया जेखौ रायलायो जेखौ बुङो बेखौ सासे उन्दैया। सासे गथ। थ'आ बा जोङो सोलोंनानै लायो आरो नोंथां बेबो मोनसे सोलोंथाइ। आरो सासे उन्दै हौवासाया जिहेतु साइकेल। साइकेल माने गिबियावथ' हौवासाफोरा बा जायखि जाया मानसियानो मायबा मोन। जिनिसखौ मावनो रोङा नोंथां बेखौ गुबुननिफ्राय नुनानैसो जोङो सो। लोङो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बेखौ जोङो गुबुननि। फाय नुनानैसो सोलोङो आरो दा बे सोलोंनायानो मोनसे सोलोंथाइ। आं दहायनो बुंदों माने साइकेल सालायनाय। सोलोंनाय साइकेलखौ जोङो रोङा सालायनो नाथाय बेलेग गुबुननिफ्राय जोङो सोलोङो बा गुबुन। गुबुना जोंखौ साइकेल ओ सालायनो थाखाय सोलोङो बेबो मोनसे सोलोंथाइ नोंथाइ। नोंथां नङा ओमबा? ओ बेफोर थांबाय ओ। सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ। नङा ओमबा नोथां? फरायसालिनि सोलोंथाइखौ बुंनो हायो। आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ नङाब्ला। सासे सुबुङा माने मेगन थानानैबो खाना होननानै जों बुंजायो। जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि। सोमखोर समायना बुहुम बिखा। बे बुहुम बिखाखौ जोङो गेबेङै नुनो हानाय गोहोखौ जोङो सोलोंथाइनि। गेजेरजोंसो मोननो हायो आरो नोंथां। दा सोलोंथाइनि आंखालावनो ओ गोबां। ओ सुबुंफोरा गोदोनि सुबुंफोराथ' माने खायसे। खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ फोथायोमोन नालाय। सोलोंथाइनि आंखालनि थाखाय ओ गोदोनि जि सुबुंफोर। बेसोरो मायबा मोनसे बिदिनो फिसा बेमार-आजार जायोब्लानो। ओ मायबा मोनसे अरदों बा अजा बेजा दायना रायदों। बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंनानै बिसोरो माने। गोरोन्थि बेमार-आजारखौ गोरोन्थि गोरोन्थियै नायोमोन आरो रं ट्रिट। मेन खालामोमोन दा बे गोरोन्थि नायनायनि थाखायनो माखासे सुबुं। फोरनि जि-जिउ बे जिउफोराबो खहा जाना। खहा जानांदों आरो नोंथां उम बेनिखायनो आं सानो नोंथां। जिहेतु सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया मोनसे समाजखौ दावगा होनो। थाखाय मोनसे समाजखौ बु। बुहुमनि बिखायाव सिनायथि होनो थाखाय सोलों। हाया जोबोरैनो गोनांथार होननानै।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
थारैनो आरो जोङो सोलोंथाइ लानांगौब्ला। जोंनि जि फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिया मोजां जानांगोन। जोंखौ फोरोंनांगोन मोजाङैनो नङा होमबा नोंथां ओ। औ दा सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंथां जोङो मा मा मुलाम्फा। हायो बा मा मा खामानि मावनो हायो आं नोंथांनि। फ्रायबो मिथिनो लुबैदों।
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जेरै। नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासे सोदोबफोरखौ जेरै स। सोलोंथाइ होनोब्लाथ' नोंथाङा बुंनायबाबदिनो आ। आथिखालाव जायहा सोलोंथाइ गैया बेहा मेगन खानानै होन्नानैबो बुंजा। हायो जायनि। जाहोनावहाय जायहा आथिखालावहाय जायहा दााबायदियाव लेखा रोङा। बैफोर सुबुङा जेरावबो उदायाबो होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला। जों जेरै बबेबाो मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जेरै गिदिर साख्रिफोर नङा जेरै। कम्पानि फिसाफ्राव एबा न बबेबा माबा मोनसे फिसाफ्राव जा खामानि मावनो थाङोब्लाबो जोंनि आथि। खालामबाय जा मेट्रिक पासबाबो नांथारगौ जि जि थाखो पासनि। सार्टिफिकेट नांगौ जायो। स' आथिखालावहाय जा दायो बेफोरबायदि जे। आथिखालाव जा सोरबाफोर जुदि सुबुंफ्रा आथिखालाव लेखा फरायाब्ला जे। जिउहाय जा सोलोंथायाइ लायाब्ला। स' बैफोर खामानिफोरखौबो मावनानै जानो मोनाब्ला जे बिसोरनि इयुनावहाय जा मा। जागोन एबा बे मा जाग। न होननानैखौ नुनायखौ आथिखालाव बांसिनबो जानायबोसिनो नुगासिनो आरोना नोंथां।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो। अ सोलोंथाइया जोंनि बयनिबो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जों सोलोंथाइ लायोब्लासो जों गावनि। नि हारि समाज। न'खर गावखौ अरायबो जौगाहोनो हागोन जायनि जाहोनाव आथि आथिखालावहायथा जोंनि बर' समाजावबो एसे एसे जौगाबोगासिनो सोलोंथाइनि बिथिङावल' नङा। गोबाङावनो। आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों गोबाङानो बर' समाजा आथिखालाव दावगाबोगासि। सिनो माबोरैहाय होननानै बुङोब्ला जेरै। गोदो गोदायथ' जोंनि। बर'फ्राहाय जा एसेबांबो सोलोंथाइ लानाय गैयामोन जायनि जाहोनाव जोंनि बर'फ्रा जाम। जाम्बिमोन आबै आबौआ जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिखौ। गादबनानै दोनोमोन एबा थगायनानै दोनोमोन।
औ।
आथिखालाव नाथाय बेबायाददि नंला जोंनि बर' समाजावबो गोबां सोलोंथाइ रागा जाबाय आरो गोबां सोलोंथाइ। लागासिनोबो दङ जायनि जाहोनावबो जोंनि। जोंनि बर'फ्रा आथिखालावहाय दा गोबां दावगानायखौ नुनो मोनसै। ओ बेफोर दावगानायनि गुबै जाहोन नानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय सोलोंथाइ लानाय एबा सोलोंथाइ लानानै जौगानाय। ओ आथिखालावबो जों बुंनो थाङोब्ला बोसोरावहाय जा निट जायो ना नोंथां बेफोरावहाय जा जोङो बर'फोरखौबो गोबांआवनो सोलोंथाइ लानानै पास जानायखौ नुनो मोनसै आरो गोबांखौनो डक्टर बिबुं मोननायबो नुसै आरो डक्टर मावगासिनोबो थानायखौ नुनो मोनसै। ओ बैफोरनि गुबै जाहोनानो जादों जेरै सोलोंथाइ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो माबा मोनसे खामानि मोजां मावनो थाङोब्ला जे जोङो माबा मोनसे जिउआव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो सानोब्ला जेरैहायसो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै साख्रिल' नङा जों गुबुन गुबुन हादराव बेरायनो थाङोब्ला जे गुबुन गुबुन हादराव जायगाफ्राव बेरायनो थाङोब्ला जे जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जिउआव हाय जेबो जाया एबा जों सोलोंथाइ लायाब्ला जेरावबो दावगानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जों ब'बा जायगा ओनसोलाव थांगोन जे बै थांनायनि सिगां जों बैनि राव बैनि जायगानि सं थं बैफोरखौ जों गासिखौबो मिथिग्रोनांगोन। होमबासो बिनि उनावसो जों बै फोर जायगाफ्राव थांनो हागोन जे जों सोलोंथाइ लाब्लासो मिथिगोन दे बैफोरावबो जा बिदि जों बैयाव बिदि बैफोरखौ जों गासैखौबो फरायनानै जों गावनो गाव मिथिना लानो हागोन। आ-आथिखालाव आरो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो थांनो हाया। आरो गुबुन रावखौबो सोलोंनो हाया आरो गुबुन नि गुबुन जाथिनि सुबुंफोरजोंबो जों आथिखालाव लोगो खालामनो हाया। बैफोरनि गुबै जाहोनानो जादों सोलोंथाइ।
थारैनो।
आथिखालावथ' आरो सोलोंथाइखौबो गोबां लाबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमावबो सोलोंथाइनि थाखाय सोलोंथाइ गोबां जानायनि थाखाय ओ आथिखालाव जेरै जोंनि बेराम आजारनि थाखाय डक्टरा गोबां जाबोदों आरो बेजों लोगोसे साइन्टिस्ट जेरै बेफोरबो गोबां जाबोदों इन्जिनियार बेफोरबो गोबां जाबोदों आरो बेल' नङा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सासे आबादारि जानो मोजां आबादारिबो जानो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जों बे फोरनि समावहाय जा माबायदि रोखोमनि माबायदि रोखोमनि जे मुलि होनांगौ बा मा रोखोमनि हासार दा मा रोखोमनि बेबा माबायदि जा बेसेबां फैसा जागोन गासै बेसेबां केजियाव बेसेबां फैसा जागोन बैफोरखौ गासैबो जों फरायाब्ला जे सोलोंथाइ लायाब्ला जे दाजाब दान ख' खालामनोबो रोङा ओ जायनि जाहोनाव जों गोबां थगायजानोबो हागौ गुबुनजों। जे जों गोबां ओ रांखावरिनि बिथिङाव जों गोबां जाजानोबो हागौ। बेनिखायनो आथिखालावहाय जा सासे मोजां आबादारि जानो थाखायबो सोलोंथाइनि गोनांथि। आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालावबो सासे मोजां आबादारि जानायाबो गोरलै नङा आरोना नोंथां।
बेबो नंगौ नोंथां नोंथाङा गोबां ओ गोनांथि एबा बा थ्राफोरखौ बुंथिलांबाय आंबो नोंथांजों लोगोसे मदद दङ थारैनो सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' होनखाबायना दहायो माने लेंग्रा बा मेगन खानाफोरबायदि बुंजायो आरो सोलोंथाइखौ जोंनो जोंनि जिउआव जिउ। खुंनायाव जोंनि जिउ राहा लामा दानो थाखाय डक्टर इन्जिनियार जानो बा मायबा मोनसे बिदिनो। सरकारि साख्रि लानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। नोङा होमबा नोंथां लोगोसे बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव बेखौबो साननो हायो। बा बेखौबो बुङो सोलोंथाइखौ जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' लाया। दा सोलोंथाइया सासे सुबुंखौ माने सासे सु। समाजनि मोनसे सम्पद मोजां सम्पद खालामो सासे गोग्गो सुबुं खालामो सोलोंथाइ गैयाबा। माने गावजों गाव जि मोनसे हिंसा हिंसि साननाय। गावजों गाव बुख्रुब-सुख्रुब खालामनाय गावजों गाव नेेरलायनाय बेफोरो जागोन आरो दा गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्लासो मोनसे समाजाव हेफाजाब होलायनाय गावजों गाव अनलायनाय बेयो सोमजिखाङो आरो नोंथां। गाव गावनि जिउखौ दैदेननो समाजखौ फोसाबनो ओ समाजखौ ओ मोजां खालामनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। औ नंगौ सोलोंथाइखौ जिउ राहा लामा दानोबो थाखायबो नांगौ बेखौबो जों बुंनो हायो। माने आथिखालाव बे बाथ्राखौबो जों नुनो हायो आरो नोंथां माने सोलोंथखौथ'। बिजाबनि सोलोंनायखौ गोबां मोनदों नाथाय आथिखालाव सुबुंथिनि जि मोन से सोलोंथाइ बे सुबुंफोरनि सोलोंथाइया आंखाल जानानै दं आरो नोंथां। जेसेबांनो सोलोंथाइ लादोंब्लाबो नोंथां माने मानसिफोरा गावजों गाव अनलायनाय हिंसा खालामनाय बेफोरसो बांबोगासिनो दं आरो लोगोसे गुबुन जिउ-जुनारफोरनि खहा खालामनाय बेफोरो माने जि मोनसे हिउमेनिटिनि सोलोंथाइ बेखौ मानसिनो नांसिगौ आरो नोंथां। दा जियानो जादोंला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय नोंथां उनफोराव जों सावरायबावसिगोन नामा नोंथां अ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।